औ खोनादों नोंथाङा औ दायो नै बर समान ओरैनो दङ
आतसा-आतसा औ ओ नोंथांजों फंसे खोथा लायरायनो नागिरदोंमोनलां
अ बुं दे औ हागोन हागोन
दा जेनेबा नोंथाङा एसे ओ अनला ओंख्रिफोर संनायनि एसे माबाफोरखौ एसे खोन्थादो प्रसेसफोरखौ माब्रै
खौ संनायनि प्रसेसखौ आरो ना नोंना जेबो प्रब्लेम अनला ओंख्रि प्रसेसखौ र नोंथांनो एसे फोरमायना होनि आंबो ओ जोङो फासआव अनला ओंख्रि जानोब्ला संनोब्ला जोङो ओ माइरंखौ देग्रो नांगौ जायो माइरंखौ जों देयो सिगां जोंङो ओ सोमग्रोना लायो आरोना
औ
संखांनायनि उनाव बिदिनो दसे सम दोननानै जोंङो बिदिनो उवालफ्राव जोंङो गदेसिगोन देखांनायनि उनावहाय गुन्द्रा गुन्द्रा जानायखौ जोंङो जमा खालामनानै जोंङ ओ थट खालामनानै दोनसिगोन
औ
ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंङो साराय जानानै
औ
औ दै गुदुङावहाय जोंङो अनलाखौ होसिन आरो।
ओ
औ ओमफफ्राय जोंङो खारै होसिगोन। खारै होखांनायनि उनाव बिदिनो अनलाजोंहाय बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि बुस्थु जायो जेरै ओ जों मिथिखायो बयबो औवा मेवाइ अनला ओंख्रिजों जायो होननानै औ अनला ओंख्रिया माने जोबोद गोथाव आरोना जानो। जों जों बरफ्रा माने बांसिन आ दाउजों अनलाजों जायो।
औ
औ माने अ गोबां रोखोमनि दंबावो आं बांद्राय मानेएसे रोंजोबा आरोना। प्रसेसफोरखौ बोरै संङो मायो ओ नोंथां नोंथांङा रोंङोब्ला एसे फोरमायना होदो आंबो एसे रोंनायनि।
औ दा उनांंख्रिनि बागै आरो ना नोंथां।
औ औ
अ जेनबा दाथ जोंहा अनला ओंख्रि संनायाथ जेनेबा जोंहा बर'फोरनि गोदनिफोरयनो जाबाय थाग्रा मोनसे ओंख्रि नङा होमबा जों ट्रेडिसन ख्रि नंङा होमबानो ना औ दा बेखौ जोंहा बोरै सङो होनोब्ला जोंहाथ' ओ जेनेबा बर' आइजोफोरा जेनेबा संनाय खावनाय मावनाय दांनायावथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो एक्सपार्टखा होननानै जों मिथिखायो नङा होमबा। दा बिसोरो माने ओम बेखौ खौहाय जोंहा नेचारेलिनो संनाय जायो आरो नेचारेलि एबा ओंख्रियैनो जेनेबा जोङो बेखौहाय ओ गिबियाव जोंहा माइरं सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो माबानि ओ अनला सथंनो थाखाय माइरं एसे बेनि उनावहाय जोंहा बेखौहाय ओ माबा खालामनांगौ जायो एसे रुइहोनानै दैयाव सोमना दोननानै
औ
स'रो ओ बे दैखौ सरदनानै जोङो बेखौहाय उवालबा जेनबा थबसि एबा मिक्सार मेसिनफोर जा उननानै लानांगौ जायो गुन्दै खालामो आरो
औ औ
दा गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जोंहा दै माखासे फुदुंनानै लानाय जायो। अरदाबाव जेनेबा गोदौलायनाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो माखासे जगारफोर खालामना लानाय जायो आरो जेरै जों दाउ बेदरजों जायोबा जोङो दाउ बेदर बुथारनानै लानांगोन आरो बेखौ एवनानै लानांगोन आरो बेनि उनावाय जोंहा आरो मेवाइजों जायोब्ला जोंहा मेवाइखौबो जोंहा गिबियाव एसे एवफ्रामनानै लाग्रोनांगोन आरो खारै होनानै एसे एवफ्रामनानै लानांगोन दा बेनि उनाव जोंहा दा अनला ओंख्रिखौ एसे ओ दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानै जोंहा अनला उरनाय ओ अनला उरनायाव अनला याव फैयो दा जोंहा अनलाखौ खौ हरोब्ला जोंहा बेवहाय जोंहा एरबाय थानांगौ जायो आरो माने फ्रि फ्रियै होनानै बिनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ मो जाङै गोदौ गोदौ होयो आरो संख्रि, बानलु, हाल दै होनानै मोजाङै बेनिफ्राय बिनि उनावहाय जोङो दसे मोजाङै गोदोव होनानै दा जोंहाबो एवनानै लाखानाय मेवाइ नों मेवायजों जानो गोसोबा मेवं होजाबाय बेदरजों जानो गोसोबो बे बेदरखौ होनो हाबाय आरो दा बिनि होखां होखांनायनि उनाव जोंहा बेवहाय एसे मस्ला मस्लि होसिगोन मस्ला मस्लि उनावहाय जोंहा बेखौहाय ओ मा होनो माखासे जेनेबा जोंहा दुन्दियानि समावहाय जोंहा दुन्दिया होसिगोन दुन्दियाैया गैयाबा जोंहा गंगार दुन्दियाखौनो होनाय जायो आरो दा बेनि उनावहाय जोंहा मोजाङै बेखौ जेनेबा संख्रि बानलु नांदो ना नाङाखो बेफोरखौ साखिनानै जोंहा आरोबाव फिन फिनाय जायो आरो संख्रि बानलु नाङाखैबा बिदि आरो ओमफ्राय दा नोंथांमोननिथिंहाय जेनेबा सबायाइ ओंख्रिफोरखौ माबोरैह सङो बेफोरनि बागै एसे फोरायनो हागोन नामा नोंथाङा? सबाय ओंख्रिखौ संनायनि ओ जेनेबा बेफोरनि प्रसेस फोरखौ एसे फोरमायनानै होदो
औ हागोन हागोन ओ जों सबायखौ संनायनि सिगां बेबायदिनो उनना लाग्रोयो जों सबायखौ
औ
उनखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो ओ दै गुदुङाव जों होयो होननानै जोंबो बिदिनो रुयो आरो ना
औ
होखांनायनि उनाव माय बिदिनो जोङो सावंजों जों साना होयो
औ
माने गबेलेनायनि सबाया
उम
ओमफ्राय बेनिफ्राय बेबायदिनो गोबां बानलु संख्रि होसिगोन बेयाव औ ओमफ्राय बिदिनो संख्रि नांगोन ना नाङाखै साखिला बायसिगोन आरो
औ
ओमफाय बेबायदिनो दाउ ओ सबायाइखौ जोङो बांसिन बिदिनो दाउ ओ बयलारफोरजों जों जानायखौ जों नुनो मोनो
औ
औ ओ बेबायदिनो गोबां ओ रोखोमनि दं आरोना ओमफ्राय आं बांद्राय रोंजोबा फोरमायनो जा जानोल' रोंगौ आ आ
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा। बोरै सङो नोंसिनि ओनसोलाव?
औ हागोन नोंथां दा जेरै जोंहा सबाइ ओंख्रि सङोबा जोंहा ओ बिदिनो सेम प्रसेस आनो जायो आरो।
औ औ।
उम जोंहा माबा सङोबा ओ जोंहा बिदिनो नों बुंनाय बायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो सेम प्रसेस जेनेबा जों गिबियाव सबायखौ उननानै लाग्रोनांगौ जायो।
औ औ।
ओं दा बेनि उनावहाय जोंहा बेखौहाय माबाजोंबो दाउ बेदर ओमफ्राय ना बेफोरबायदिनो आरो बिदिनो ओ सार जों साम' सबायबो जायो साम' सबाय आरो। इजोंबो जायो जोंहा साम'खौ। साम' माने सबायखौ आरो। ओमफाय दा बिनि उनावहाय जोंहा बिदिनो मोजाङै जेनेबा जोंहा सबाइखौ मोजाङै रुग्रोनानै लायो। रुनानै जेब्ला गे गेब्लेयो जेनेबा गुरै जायो अब्ला जोंहा सागं सानानै बेखौहाय मोजांङै गो दौहोयो आरो बेयाव जोंहा संख्रि बानलु हाल्दै बेफोरबायदिनो बे अनला ओंख्रि जेरै संदों जोंहा बेफोरबायदिनो माखासे प्रसेसफ्रा सेमानो। जेनेबा। औ दा जोङो जेनेबा नोङो बेदरजों जानो बा नाजों जानो बा साम'जों जिखुनुजाया होनानै जाजायो आरो सबाय ओंख्रियाबो। ओमफ्राय माने बेयाव जोंहा खारैनिनो गोनांथि जायो आरो सबाइ ओंख्रि संनायावहाय। दा खायफा खायफा सबाइ ओंख्रिफोरखौ जेनेबा संनो रोङा माने। जोंनि बर' आइजोफोराबो। औ दा बर' आइजोफोरनि अनगाथ' बेलेग गुबुन जाथिफ्राथ' संनो रोंनायखौ आंथ' नुहुराखै। मानो होनोब्ला बि सोर साम'खौबो संनानै जेनेबा बानायनानै जानो रोङा जेनेबा जोंहा साम'जों जायोबा जोंहा साम'नि प्रसेस दङ माखासे। साम'खौ जोङो दै मा दैसा जेनेबा बिदिनो फख्रि बि बिदिनो बिलोफोराव जाहा खननानै लायो आरो । दा खननानै लायनानै जा बिख बेखौहाय साम'खौ मोजां साब फाय सुगोना लायो नङा होमबा नोंथां? दाबिनि उनाव हाय जाहा जेनेबा नाइक खि बे साम'आव थानाय जेनेबा ओम बादामालि खानाय बा माखासे माबाफोरा जेखिनि खारा अब्लासिम जोङो फुयो नारिजोबो फुयो जोङो । आरो बिनि उनावहाय जोङो माबा खालामो बेखौहाय ओ बिनि दाखोन सामोन दाखोन आरो । जेनेबा बेखौहाय जोङो सुथेफेनजों खेबखानानै गारो । ओमफ्राय बेनि उनाव जा बेै साम'ख खौहाय जोङो माबा खालामो मा होनो दानसयो जों खिथुखौहाय ओमफाय बिदिनो सङो आरो । बेनिफाय एवसिगोन जोङो साम'ख ग मोजां एवना लानानै जोङो बेयावहाय संख्रि बानलु आरामसे होनानै लानानै जोङो माने बेवहाय सबाइ ओंख्रिखौ होसनसिगोन आरो । एला ओ जोङो सबाइ बेखौ होनानै जोङो आरोबाव दसे गोबावै बिस मिनिटसो जोङो आरामै संनांगौ जायो माने । अब्लासो माने बेयो सबाइ ओंख्रिया माने रसा जागोन आरो साम' सबाइनि माबाया ।
औ औ ।
औ दा बेनि उनावहाय जोंहा बिदिनो आरो सं ओ बिदिनो संख्रि बिदिनो मस्ला मस्लि होनानै जोङा गोथावै संनाय जायो । दा जोंहा बेयाव खारैबो होनाय जायो जेनेबा सबाया रुयनायनि थाखाय । देरबा खारैखौ बांद्राय हो - होद्राय जाया अ बांद्राय होयोबा माने बे गोबाबद्राय जायो आरो । ओंख्रिया थावा माने बेखौ जों जखानि नायनानै होनांगोन ओ । जेनेबा एगजामफोल समावहाय जा दुन्दिया मोनो दा जोङो बे समावहाय जों दुन्दियाखौ होनो हायो आरो मोदोमनायनि ओमफ्राय दा जोंहा बे जुदि दुन्दिया गैयाबो जोंहा माबाखौबो होजायो बेखौहाय गंगार दुन्दिया होननाय जोंहा दङ । बेखौबो होजायो जा । दा बिदिनो आरो संनानै जायो आरो । दे दा बे सबाय ओंख्रिया जाहैबाय जोंनि बर'नि माने ट्रेडिसनेल ओंख्रि माने दाख्लैबावैसो जोंहा जि आइ टेक मोननाय बेयो माने सरखारजों गनायथि मोननाय मोनसे ओंख्रि आरो । दा बे जोंहा बर'फोरनि मोनसे ट्रेडिसनेल ओंख्रि आरो दा औ। दा बेयो जानोबो बिराद गो थाव माने थारमाने गुबुन जाथिफ्रा बिराद जानो लुुबैयो आरो साम'जों सबाय होनबाथाय आरो थोस्लाबलाया आरो एखदमबारे बिबायदि आरो।
नोंथां टाइमाबो जाबाय
औ दा नोंथाङा बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ जागोन गोजोन गोजोनबाय दे नोंथांजों बेबायदि ओ सबाइ ओं ख्रि ओ मा बिदि अनला ओंख्रि सोमोन्दै खोनथानायखौ नोंथांखौ एसे धन्यबाद होबाय। आं बांद्राय मिथियामोन नालाय नोंनिफ्राय मिथिनाय मोनबाय आरो ना। औ दे होमबा ना नोंथां।
औ दे।